हेलौ नोंथां औ नोंथां जो
उम दा मा खामदों नोंथां
अ आंथ' दा ओरैनो दङ न'आवनो
अ
मोनाबाय नालाय
लामाफोर बेरायदोंना
लामायावथ' बेरायगासिनो ओरैनो जसे बार जानाय हिसाबै
म होनो नोंथां नोंसनि जायगायाव माने बैसागुफोर बेफोरखौ माबोरै खुङो
बैसागुआथ' खुंनाया बिदिनो खुङो जेनेबा गामियैनो खुंनाय बायदि जेनेबा जमा बिदिनो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला बिदिनो जमा जमा माबानायानो जायोमोन बे जेनेबा रायजोआव रायज्लायखायो नालाय मोननै मोनथाम बिदि ग्रुप ओंखारा होननानै ओंखारथारबा गथ'फोरा एसे माबाफोरा ओंखारो आरो इसोरा ओमफ्राय बोराय बुरैफोरनिया एसे जमा जाहैबाय बिदि आरोना बिदि बारा बिदि गावस्रालाबाया आरो
बिदि माने जमा गामिनि
औ ओमफ्राय ओरैनो पार्सनेल सोरबा सासे सानै बिदि मागियो नालाय जोंनि गामियाव बिदि माबा होआ आरो ना
उम
मागिनो ओमफ्राय बेलेगफोरनियाथ' बिदि फैयोदिसिन बेलेगखौ माबा खालामनो हाला बेलेगनोबा हरनांसिगोन खिन्थु गामिनिबा बिदि मोना आरो हिसाबाव फैथारबाथ' आरो उफाय गैला हरनांगौ जायो बाखि ओरैनो नों अ
औ मा होनदों नोंथां
नोंसोरनिथिंजाय बोरै ओरैनो माबे
जोंनिथिंजों बिदिनो ओरैनो माने गामि एरिया जाबायना मिथिखायो गामि एरियारि बिदिनो माबा सान एक थारिख सानसे सिगां बिदि उन इदिफोराव माबायो आरो माने
उम
फार्स्टआवथ' बिदिनो गामिनि ज' रायलायलायनानै
उम
उ गामिनि इदिनो गेदेर गिदिरफोर ज' रां
थालायनानै रायलायनानै गावसोर माला खुंगोन बेखौ डेटखौ फिक्स खालामनानै
उ
माला लायो गावसोरो सिगां सिगांथ' जों गामियाव इफोरबायदि इदि खेलाफोर खुंनाय जायामोन आरो जोंहा जों गामियाव ओमफ्रायो सिगां बेफोरबायदिथ' बा उनाव गथ' गथाइ इफोरबायदि एसे माबा माबा खालामनो थाखाय बिदिनो गामियाव रायलायलायनानै सिगां बिदिनो रायलायलायनानै इदिनो बैसागु खुंनाय खुंनांगौ गामियाव खुंनांगौ आरिनांगौ इफोरबायदि
औ
माबाबाय आरो ओमफ्रायो रायलायनायनि उनाव गावसोरजों गावसोरनो रायलायनानै खुंनांगौ आरिनांगौ गामियाव बेसा बैसागु बैसागुखौ खुंनांगौ बेफोरबायदि आरो खुंनायाव जोंनाथ' बिदिनो ज' गामिनि गेजेरजों जाखायो नालाय
औ
गामियाव ओरैनो गथ' गथाय गथ'फोरनो
औ
खेलाफोर इदिनो खुङो
औ
ओमफ्राय ज' जालायनानै बिदिनो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला ज' जालायनानै बैसागुखौ खुंबाय आरो खुंनानै गथ'फोरनि थाखाय खेला गेद गेदेरफोरनिबो होयो आरो बिदिनो खेलाफोर बैसागोखौथ' बिदिनो खुंखायोना बयनिबो गामिया बिदि
बिदिनो गथ'फोरनि फिउचारनि थाखाय होनांगौ जायो खेला दुलाखौ मोजां औ फिउसारनि थाखाय मोजां आरोना गथ' फोरनि जेनेबा बोराय बुरैयाथ' जेनेबा होबा होजायो खिन्थु गथ'फोरनि थाखाय फरायफुनाय गथ'फोरनि थाखाय होनो हायोबा मोजां आरो ना
औ।
हायोबाथ' होथारनांगौआनो सोब माबायावनो होयो होनायाथ' थ' बहु गामियाव नुखायो नुनाया दा होयो। बांसिन गामियानो होखायो होननाय थां।
जायो आरो
ओमफ्राय बिदिनो जोबनाय लाससातथिथि बेफोरबायदियाव सान्त बिदिसो जाखायोना।
उम।
साखेथियाव गामिनि ज' बोराइ बुरै सेंग्रा सिख्ला गामिनिथ' जों गामिनायदि आरो माने गामिनि गोेजा ज' इदि
न।
ज' दालाय सा थथियाव बिदिनो माबा खाना जानाय बेफोरबायदि माबा जायो आरो जों गामिना माने
औ औ खाना जानाय जेनेबा ओरैनो प्राइस राननाय हिसाबैबो
उम।
ओ मा होनो बेखौ ओ। जेनेबा मोनसे माबा बानायनानै मा होनगोन फांसन ना मा होनगोन। बेफोरबायदि खुंनानै रानना होयोना जेनेबा खेला दुलानि प्राइजफोरखौ
सिगां जों गामिना बिदिनो सिगां सिगांफोरानो ओमफ्राय साथिथि बेफोरबायदि समाव
औ।
बे समावबो हरो आरो जोंना माने प्राइजखौ
उम उम।
एखेलगेबोहरा माने
उम। नोंथांनि उनावथ' एसे गामि एरियानो गोलैयो होमबा जायगाया
औ गामि एरियानो गोलैयो टाउन इदि नांजोबनाय जाला टाउन। थावउनबाबो बिदि बिदि खाथि माबा नंला आरो माने
उम उम।
गामि एरियानो गोलैबाय नोंथां माने नोंसानि जाय गामि एरिया गैलायनो टाउन एरिया गैलैनो
ओरैनोथ' जोंना दा गामि एरिया आगोलो गामि एरियामोन दा एसे टाउन एरिया माबा खालामबाय जेनेबा
मा होनो दिडक्लार खालामबाय थेवबो दा जोंनि माबाया हिसाबै दा गामि माबायावनो दंथ'यो आरो बारा गोबाव जायाखै नालाय जेनेबा टाउन दििक्लेयार खालामनाया हरनोथ' जेनेबा एड्रेसफोरखौ आपडेट खालामनाया सर्स नङा नालाय ओरै माबाखौ खिनिखौ टाउन दिडिक्लयार खालामबाय आरोखाबनिनो
ओमफ्राय जोंना इदिनो गोसआवबो बिदिनो खेला आरि जोब खुखानानै फाइसालि रानखांनानै जोंना बिदि सेंग्रा सिख्ला इदि गामि गामि मोसायो आरो माने जोंना
अ।
नोंथांमोननिथिंदि सेंग्रा सिख्ला बेफोरबायदि बुरै बोराय बेफोरबायदि मोसे
औ बिदि मोसायो सेंग्रा सिख्लाबो ओंखारो ओंखारनाया ओमफ्राय बोर बोराय बुरैयाबो ओंखारो बिदिनो जेनेबा बिदिनो एदमि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि बिदिथ' समाव एडजास्ट जानो नागिरा नालाय
औ
गोरोबलायनाय ओमफ्राय बिदिनो एस्रा एस्रा ओंखारनाय जायो सेंग्रा सिख्ला एस्रा बोराय बुरै एस्रा
आसा आसा
गामि सब गामियावबो बिदिनो जेनैबा माबाया नालाय एस्रा एस्रा ओंखारो आरो।
जों गामियावबो इदिनो बुरैफोरा एक्सट्रा बोरायफ्रा एक्सट्रा सेंग्रा सिख्ला बे एक्सट्रा इदि दाथ' इदि बारा इदि माबा नंला माने सेंग्रा सिख्ला फ्रा गथ' उन्दै उन्दै हौवासा हिनजावसा इफोरबाय बिसोरो
अ इसोरबो गथ'साफोराथ' गावबागाव जेनेबा बिसोरबो एक्सट्रा इन्टारेस्ट थायो नालाय
औ
जेनबा देरफुनाय गथ'फोरा बिसोरो एक्स्रा ओंखारो जाहैबाय आरो।
मानि बिसोरबो लुबैयोना।
उम ओ जेनेबा जेनेबा गारजेनफोराबो एसे उत्साह होनांगौ होनबासो माबा जेनेबा मा होनो उसा होबासो एसे माबा जायो नालाय
अ
साहसबो बारायो नङा होमबा ओंखारालासिनो थाबाय थाबाथ' जायाना। गारजेनफोरा एसे उत्सा होबा मोजां जायो।
अ गामियावनो इदि मामोन आरो
उम
गामि एरियावनो।
उम उम
जोनाथ' बिदि बेलेग इदि माबायाव माबा गैया बिदिनो गामि गामि हाबनाय अ न' न' हाबनाय बेफोरबायदिल' आरो माने गा नियाव न'खर जा न'खर दं बे
उम ओमफ्राय ओरैनो बाहेरा गामिफोराव ओ बाहेरा गामिफ्रावबो थाङोना।
बिदिनो बाहेरा गामियावथ' थांला जा गामियाव जा न'खर दं बे न'खर न'खर हाबबाय
ओमफ्राय हाथाय बाजारफोरावथ' थां बिदि थाङाना
ओहो
औ खायसे खायसे आरो थाङोना इदि हाथाय बाजारखौ
उम खायसे खायसे ना इदि हाथाय बाजार इदि थांङोना माने जोंना
दथ' होनोमबा गामिया एसे गिदिरानो जायो खोमा ना?
जोंना
उम
उम गिदिरालाय इदि बारा इदि गिदिरद्राय नङा।
औ
होमबाबो एसेयनोानो दंसाबो आरो माने दोंनायालाय दङ ओमफ्राय बिदि बारा बिदि गिदिर बिदिद्राय नङा आरो
अ औ
नोंथांमोनाथ' नोंथांमोनानाथ' गिदिर जागोन आरो ना ने
गामिया ओरैनो मा होनो मथा मथि ओइटि सामथिं बिदि आरो ना बेै न'खरफोरा
जोंना बारगोनदे इनि इथि
ओइटिनसो बारनो हागौ जायखिजाया बिदि आरो दा ओ एसे बारायबावदोंसो नामा दा आरो आंबो माबा खालामाखै नालाय बारा
माने बेलेगनिानो इयाव जायगानियानो दालाय इयाव खारलांनाय बेफोरबायदि थायोना बेजोंनो
अ अ अ अ जेनेबा जुदाफोर जानानै इफोरो हाबबावो नालाय
उम
बेफोर बारायलाङोना
उम ओ
दानि हिसाबखौ मोजां मोनजोबाखै आरो ना बिदिनो जायखि जाया इथि बारनो हागौ आरो ना ओरै दाइनजिसोनि बा बारा जानो हागौ
गोसागुसुमाथ' बिदिनो रंजानाय
अ अ रंजानाय बोथोरानो नालाय
औ औ दे नोंथां दे होमबा टाइमाबबो जाबाय
औ औ दे होमबा नोंथां जों ना
औ दे नोंथां
दे